हे औ खोनादों।
औ
दा जोङो मा औ।
ओ बिदिब दायो बिदिब्ला नोंथां जों ङो खारदैनि सायावनो सावरायनो नामा?
औ औ सावरायजायो।
औ नो
दे नोंथाङानो फोरमायना होग्रोदो खारदै खारनैनि बागै।
ओ औ खोनादों नोंथां।
औ।
औ नोंथां निफ्राय मोनो जेरै ओ जों थालिर बिफांनिफ्राय नङा होमबा बिनियाव अनगायैबो ओ जोङो मैथ्रु बिफां बा मोदोमफुल बिफां बेनिफ्रायबो बानायो बेनि अनगायैबो जोङो बेसर। साबा बा
औ।
ओ ओ स सबाइ साबानिफ्राय
औ औ औ।
औ। खोनासयासै दिस'। अ। खोनादों ना?
अनगायैबो नारिकलनिफ्राय
औ औ औ। औ
फिथाय निफ्रायबो
औ।
जोङो बेखौ औ नोंथां ओ नोंथाङा जिहेतु खारदै बानायनो थाखाय आं खोनागासिनो किन्तु औ खोनादों नोंथां। नोंथाङा खोनादों ना आंनिखौ?